हेलौ
औ नोंथां।
अ नोंथां खोनादोंना? ओ नोंथांनियाव आं उम मोनसे फंसे ओ सोंथि सोंनो सांदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
ओ जों बर' माहारिया बायदिसिना फोरबो
औ
फालिथाय फालियो। बेखौ नोंथाङाथ' मिथिखागौ बेनिनो ओ बेनिनो जों बांसिन मागो आरो काथि बैसागु आरो बैसागु। बेफोरखौ फालियो। बांसिन। रंजा बाजायै बेनिनो बारै आं नोंथांनियाव ओ बैसागुनि बागै एसे सोंनो सांदों आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
बैसागुखौ माबादि फालियो। आरो माबोरै बेयाव मा खालामो बिनि बागै इसे फोरमाय हर
औ नोंथां ओ नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि सोंदों ओ नोंथाङा जा सोंदों बैसागुनि बागै आरो बैस गु होनना बुङोब्ला जोंनि जा गामियारि ओनसोलाव ओ बेखौ मोनथियो जे रंजानाय फोरबो आरो ना मोनसे। मोनसे जोबोद मोजां फोरबो जोंनि जा बोसोराव खनसेल फैयो रंजानाय फोरबो आरो बैसागोआव जों ओ गिबियावनो ओ जा बैसागुनि बैसागु जानायनि सानसे सिगां से थारिकनि
औ औ।
औ औ।
बेसानखा खालि जोङो ओ जा उन्दैया गदेरखौ उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय आरो गेदेरा उन्दैखौ अनाय ओ अननाय बावहरो सिबिनाय बावाहरो आरो ओ जा ओ बे सानखालि से सानखालि जों गासैबो गोदान गोदान जि जोम बायनानै गानो आरो लोगोसे ओ जा मोसौनि जा बैसागो मोसौ बैसागोआवबो जोङो जा मोसौफोरखौ थुखैयो थुखैखांनायनि ओ जा बिसोरनो लाव फान्थाव बायदिसिना हाइजें उनु होनानै जों बिसोरखौ थुखैयो ओ बेनि उनाव बिसोरखौ गोदान गोदान जा दोनदाल दोनदाल होयो मो सौ दोनै होयो गोदान गोदान ओ बेनि उनाव जा मानसिनि जा बैसा बैसागु बेवहायबो जों गोदान जि जोम गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो बे सानखालिनो मानसि बैसागु होनना जा खा बुङो जै खालि फार्स खालार बै फार्स खालार खालि जोङो जा सेजौसे ओ सेजौसे हा-हारिनि जा उम उम मैगं थाइगं हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगं बेखौ जों फुङावनो खानानै जानायखौ जों नु नुनो मोनो बेनि गेजेराव दङ मोननैसोनि आं जामुं बेखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों जा दिंखिया मानिमुनि आरो थुमथुनि ओ फादिलेवा बादिसिना गोबां हारिनि जा सेजौसे बि नि जा ओ मैगं थाइगं हाग्रायाव मोननाय बेखौ जों फुङावनो खानानै लाना फैयो आरो लोगोसे जों गोखै गोखा दा मोनो बेखौ जों लाना फैयो ओ जा बेखौ जों जाबोे जाबोला जा जा आगोलनि आबै आबौमोनहा फोथायोमोन जे जा बुंलांदों दाबो फोथायखायो जिहेतु ओ बे मैगं थाइगंफोरखौ जायोबालायनो बेमार आजार जाया आरो ओ जों बेखौ खानानै जायो आरो लोगोसे जों बे साननिफ्रायनो जोङो सप्तासिमै सानहालागै जों बैसागुखौ फालियो रंजा बाजा आगोलथ आबै आबौमोननि समाव बे बैसागुखौ ओ दानसेहालागै फालिनाय नुनो नुनो मोनोमोन। नाथाय दा बेखौ स्नि सान फालियो ओ बे स्नि सानाव जों ओ जोबोद रंजायो गामियाव जों गामि गंसेयै आबै, आबौ, आदा, आब ओ बिब, बिनानाव, फंबाय गासैबो बोराइनि बोराय बुरैनिफ्राय गथ गथायसिम गासैबो जयैनो ओ नख नखर नखर मो सानानै रंजायो। ओ जा गोदोरखौ मान होनाय उन्दैखौ अन्नाय बेखौ जों नुनो मोनो। आरो लोगोसे उम ओ खायफा गामियाव जोंङो जा फुथुलि हाबा होनाय आबै आबौनि हाबा होनाय खौ जों नुयो। ओ जा बे बे फुजायाव औ जा जोंङो ओ खुन्दुंजों आबै आबौनि जा मुरथि बेखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे बे मुरथिखौ जोंङो खुलुमनाय बेयाव खुलुमब्ला ओ बेखौ मोनो होननानै फोथायो आरो आरो बेखौ जोङो बैसाग सागुनि स्नि सान जोबथि सानखालि जों जायो ओ आरो बेखौ जोंङो फुजा होखांनानै जा मोना मोना गासैबो खुलुमखांनायनि उनाव बेख खौ जों दैमायाव फासायहैयो। आरो बेनि हरावनो जोंङो मदाय होयो होनना बुंङो आरो मदाय होयो। लामायाव जा दाउ बोलि होनाय माबा होनाय बायदि जोंङो औ लामा गाथेनाय औ लामा गाथेनाय नोंथां। ओ जा लामा गा जों हराव लामा गाथे होयो ओ आगोलनि आबै आबौमोननिफ्रायनो जा फोथायबोनाय दाबो सोलिगासिनो बे लामा खाथेनाया जे लामा थेब्लालायनो बेराम आजारा बे गामियाव सफैया आरो ओ बेखिनियानो नोंथाङाबो ए से फोरमायनो हागोन नामा? बेनि बागै
आ माबानि बागै ओ हाबा
औ बैसागुनि बागै। हाबा फुख्लिबा बैसागुनि बागै जेखि जाया।
औ औ औ बैसा बैसागुनि बागै आंथ बेखौनो नोंथाङा जि बुंबाय बेनो सैथो गासैबो। आरो बेजों लोगोसे जोंङो नैथि साननिफ्राय गासैबो बर'फोरा बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो ज जयै आरो गामि गामि मोसानो थांङो दे। गामि गामि मोसानायाव जोङो बाइदि सिना आ गोदान गोदान खसाब गानो आरो आरनाइ हिनजावसाफोरा आरनाइ द खना जायखौ लांगा दखना बुङो बिदिनो ओ आरो गहेनाफोर जेरै आसान ओ मा मा बुङो बायदिसिना आ। गानो आरो दामग्रा देग्रा जेरै औ औ दामग्रा देग्राफोर जेरै ओ
औ।
खाम सि फुं, जथा, सेरजा,
औ।
आरो बायदिसिना आरो आरो जाय खामआ जोङो जोङो मोसौनि बिगुर आरो बेखौ बारा आं मोनथिया नाथाय मोनथिनाय बायसाबा मोसौनि बिगुर आरो ओ दंफांजों बानायजानाय आरो सिफुुंआबो ओ सिफुङाबो औवाजों ओ
औ नोंथां
मो-मोन स्नि गुदुं गोनां सिफुं जायखौ जोङो
औ
बर'नि नो हारिमु आरो माबायासै माबा मोनसे बे दिनो बायदि सिना लानानै ज' ज'यै बयबो गथ' गथाय गासैबो आरो हौवासाफोराबो ओ गामसा आरनाइ आरो आर नाय खसाब गानना बिदिनो जों गासैबो ज' जयै स्नि सानहालागै बयनि बो गामियाव गिदिं गिदिं मोसायो। आरो बिदिनो रंजा बाजा खामनानै माबायो आरो थां होयो बैसागु बोथोरखौ। बेबायदिनो नोंथाङा आरोबाव ओ बैसागोनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ औ ओ नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय बे खोथाया गासैबो सैथोजोब। आरो जा नोंथाङा सोंबावदों बैसागुनि बागै बैसागुखौ बुं फोरमायलांखाबाय आङो बैसागुनि गासैबो बाथ्राखौ नोंथाङा आं नोंथांनो एसे हारिमुनि बागै फो सान्दों आरो ओ हारिमु होनो ब्ला जा गासैबो हारिया गावबा गाव हारिमु दं खायो नोंथाङाबो मोनथिखानांगौ। ओ जा हारिमु होनोब्ला बेवहाय गासैबो जा दामग्रा देग्रा आरो जा गाननाय जोमनाय, रोजाबनाय, मोसानाय बायदिसिना गासिबो मोजां गोहोम खोख्लैयो आरो गोहोम गोलैयो। ओ गोनांथि जोब गासिबो मुवाखौनो जेरै दामग्रा देग्रायाव खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, थरखा बायदिसि ना आरो हारिमु जा खाम खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बायदिखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय फांनिफ्राय आरो मोसौ बा मैसो यो बा जेखि जाया फ्राय जों मोननो हायो। ओ औवानिफ्राय मोनो थरखाखौबो जों औवानिफ्राय मोनो।
औ औ औ। औ
नोंगौ नोंगौ।
आरो लोगोसे जा खन खुन्दुं बेखौ जों